औ नोंथां
औ खोनादोंना ओंथाङा?
औ
औ औ नोंथां नि सिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
आं नोंथांनो ओ फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों ओ आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंना? हेल'
जे औ खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनादों
अ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोंहा आबादा मोननै रोखोमनि जायो हबा नङा होमबा? ह जेरै दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद।
औ औ
जोंनाथ दैज्लां बोथोर मोनफैदो नङा होमब्ला? बेनिखायनो दैज्लांनि आबाद नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै
औ नों
दैज्लांनि आबाद होनना बुंङोबा जोंहाथ गुबैयै माइ आबादानो दा बे माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो खोथिया फोनाय जायो दा बे खोथ थियाखौ जोङो माइनि फ्रायनो जों खोथियाखौ मोनो नालाय जों सिगां माइखौ माइलि हिसाबै जोङो सोमना दोननाय जायो दैयाव दा दैयाव सोम हरनै सोमनानै जोंहा बस्था फाथोनि बस्थायाव बा जायखिजाया बस्थायाव ह सोनानै जों हरनै सो सोमनाय जायो दा बे हरनै सोमनानै जोङो आरो बेखौ बो बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ मोनसे मोजां जायगायाव इसे गुवारै लामनानै दोनो लामनानै बेयाव ओ दैखौ मोज जाङिफोर फोराननानै बेखौ थास' थाव बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों
औ
बे माइ गाजा बेरखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जे खिया फोगोन बे खोथिया थिलिखौ जों ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवनाय जायो आरो दा बेखौ गोदोनि दिननि दि गोदोनि दिनावाबा जों मोसौजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोंहा दा ट्रेक्टरनि जुग जिब जाबाय जेब्ला बेखौ जों ट्रेक्टर नो हालेवनाय जायो आरो बेखौ हालेवनानै बेयाव मोजाङै जों मोनजासे बेखौ हाखौ फोमोनजासे हालेवनानै जों बेखौ खोथिया आखाइजों सारना होनाय जायो जाहाथे खोथिया जमा जमा गोलैया। मोजाङै नायनानै बेखौ सारना होनाय जायो आरो। बे सार बेखौ बेबायदि सारनायनि उनाव जों बेयाव बेरा बायदिसिना होनानै जाहाथे मोसौ बोरमा जानो हायि बायदि बेखौ थामजि बा थामजिबा दिनसोआलागै जों नेनांगौ जायो बे खोथियाखौ फुनो थाखाय। दा बे जेब्ला बे खोथिया जौगोन सम जागोन जों बे खोथिया फुनायनि सिगां जोंहा जितु जों जे हायाव माइखौ गायगोन बे हाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे हाखौ हालेवनानै दै सोनानै हालेवनानै मो जाङै बेखौ गायनो हानाय जाजासे जों बेखौ मोजाङै फोमोनो आरो मोजाङै हालेवनानै गोदोनि दिनाव जोङो मोसौदो हालेवोमोवबा बेखौ माने मै होनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव ट्रेक्टर जाबाय जेब्ला बेखौ जों दा मैबो होनाय जाला बेखौ टेक्टर जोनो हाज जासे हालेवनाय जायो आरो। दा बेखौ हालेवनानै जों बेखौ खोथियाखौ फुबाय फु-फुयो बे खोथियाखौ फुना नानै ओ बे खोथियाखो मुथा खानानै फुना ला थांनानै जिथु दुब्लियाव जों बेखौ गायहैयो आरो दा बै माइ गायनायनि सिगां आरो जोंहा मोनसे खामानिबो थाबावो बेयाव आलि दाननाय आरो आलि खोनाय। आलिखौ गोदानै खोफिननाय। बेखौ बेखिनिया थायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायहैयो। आरो बे माइखौ गाय नायनि उनाव जोंहा खामानि थायो जे जोंहा दैयाव दै सख'न्नाय दै नांनाय। दै नायनाय बेयाव हाग्रा रज'नाय। बेखिनि खामानियाबो जोंहा थायो। बेनिफ्राय जों मोनजासेयाव बेखौ नेनानै जेब्ला बे माइया जोंना मोनो हब्ला बे माइखौ जोङो जों बांद्राय गुदियावबो हाया आरो बांद्राय गोजौवावबो हायालासिनो जि थु जों नवाव लाबोनो हानाय खुबिदा नायनानै जों मोनसे मुथा सरनो हानाय खुबिदाखौ नायनानै जों हायो खासिदो। खासिदो हानानै बेखौ जोङो मुथा खाना दोनो आरो लाबोनो समाव आरो बेखौ फिन खनसेबाव जोङो दांग्रि बानायनानै मोननै दांग्रि बानायनाय बेखौ बाननानै नवाव लाबोनाय जायो।
औ औ नंगौ।
फाय बेयाव जोंहा मोनसे खामानि थाबावो नवाव लाबनायनि उनाव ओ जोङो मारोन जिखौ जों सिगांनि दिनाव गोदोनि दिनावहाय मोसौदोनो बे खौ गावनि सेथ ननि सेथ्लायावनो मारोन नानायजो जायोमोन। मोसौदोनो माने गिदिं गि दिङै जोङो जों मारोननानै जायोमोन। दा बे बादि जों मारोन नाखांनानै जोंहा बे मारोन नानायाव मोनसे आरो जगारबो दंबावोमोन जायखौ जोङो होनना बुङो बर'वाव हुखेन।
औ
खेनजों ओ बेखौ जिगाबखौ खायस्रायो आरो फिन खनसे मारोन होफिनो मोसौदो खौ फिदिंफिनो बे जिगाबनि सायाव माइनि सायाव आरो थिग बेबायदिनो हुखेनजों खाययो आरो बेबायदिनो जिगाबनि सायाव फिदिंफिनो बेबायदिनो जोंहा उनावहाय जिगाबजों माइजों आलादा जायो जेब्ला जों जिगाबखौ एक्स्रा खालामनानै माइखौ एक्स्रा खालामनानै जों बाख्रियाव सोनाय जायो आरो। दा माइ आबादनि बेलायाव बेखिनियानो। आरो फिन बेनिफ्राय जोंहा जेरै ओ उफ्रा आबाद जेरै मेगं आबाद होनना बुङोबा जों माइ हाखांनायनि उनाव माइ हाखांनानै जों जेब्ला दुब्लिफोरा जोंना दै फैनाया गैथ'वा जायो बा बन्द' जायो बेखौ दुब्लिखौ मोजाङै फोराननायनि उनाव जोङो बेयाव फिन खनसेबाव आरो हालेवो। हाल एव नानै बेयाव जोंहा माने जों गोदोनिफायनो जों थाव फेरेेदनाय जायोमोन जिथु जायखौ जोङो बेसर बुङो बे बेसरखौ जोङो ओ बेसर फोनो थाखाय जों बेयाव हालेवनानै हाखौ मोजाङै फोराननानै बेखौ ओ हासार सारो। जों दिनैनि दिनाव रासायनिक हासार बाहायो जेब्ला दा बेखौ हारास फिथाइनि हासार सारनानै जों बेयाव आरोबाव खनसे बेस'रखौ जों आखायदो जेरै जों खोथियाखो फैयो बेबादि बिदिनो जोङो बेसरखौबो आखायदो सारै सारै होनानै खवसे हालेवफिनना होनाय ज जायो आरो दा थि बेबादिनो ओ जों बेसर आबादखौबो लानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना मुला आरो मेगं थाइगं आलु आबाद बेफोरबायदि जोंहा आबाद थायो। दा बेनिफ्राय आङो नोंथांनियाव मोनसे सों सोंथिबो सोंनो सानदो जिथु आथ आथिखालाव ट्रेक्टरदो हालेवनाय आरो गोदोनि दिनाव बावैसो सिगांनि दिनाव मोसौदो हालेवनाय बै हालेवनायनि माद दाव जिथु माइ गायनायनि हालेवनायनि मादाव जिथु नोंथां। बिथांमोना माइ गायो। बे ट्रेक्टरजो हालेवनायनि याव गायनाय हा माइ गायनाय आरो मोसौदो हालेवनाय हायाव माइ गायनायाव नोंथांमोना मा फाराग मोनो बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मि
औ ओ फारागथ' गोबाङानो दं बिदिनो ओ गोदो गोदायहाय जोङो मोसौ हालेवनाया बिदिनो ओ साफा मोसौ हालेवनानै बिदिनो मैबो होनाय जायोमोन नालाय बिदिनो हाया मो मोजाङै रुइनानै मोनोमोन आरो ओ आथिखालाव दा टे ट्रेक्टरजों हालेवनाया बिदिनो हाग्रा बंग्राखौबो खारनायखौ जों नुनो मोना आरो हाफोराबो मोजाङै मोनजोबा बिदिनो गोथां गोथाङावनो माइखौ गायनाय जायो नालाय आथिखालनि माया बारा जाबांनायखौ जों नुनो मोनला आरो गोदो गोदायहाय बिदिनो मैबो होनानै आराम गायनाय जायोमोन नालाय माइ गसायाबो बारायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो फिथाइबो मोनोमोन गोबाङानो बेनि थाखायनो मोसौजों औ
नोंथांमोना गायनायावबो मोजां मोनोमोन आरो ना
औ गायनायबो जों दा ट्रेक्टरजों हालवनाय जों जोबोद खस्थ' मोनो बिदिनो ओ जे बहाबा हाब्रु थायो बहाबा हाब्रु थाया बिदिनो गोथौ बिदिनो जानानै होयो आरो बिनि बेखायनो जों गायनायाव दा खस्थ' मोन मोनो आरो आरो माइफोरखौ गो गोबां मोननाय जायोमोन आरो गोदोहाय ओह आ ओ मोसौजों हालेवनाय होनबा गोदोहाय जोंङो मोसौजोंनो गासिबो ओ आबादनि खामानिखौ जों मोसौजोंनो हालेवनानै मावजोबनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो दा आथिखालावसो ट्रेक्टरनि दिन सफैबाय नालाय ट्रेक्टरजोंनो गासैबो हा एसे एनै थाब्लाबो ट्रेक्टरखौनो लिंहरनानै हालौवनाय हालेवनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो आथिखालाव
औ औ औ
गोदोहाय न'खर न'खर मोसौ दंजोबखायोमोन नालाय बेनिखायनो मोसौजोंनो हाल एवोमोन। ओ आरो आंनो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथां।
औ औ नोंथां
नोंथाङा ओ बे जोंथ माइ गायोना बे माइफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ माइनि मुङाथ' थ' जोंनाव गोबां दोङो नाथाय जिखिनिखौ आं मिथिगौ बेखौ बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरैहाय जोंङो ओ रन्जित माइ गायो। इनिफ्राय बााहादुर गायो बेनिफ्राय बायेसमुथि गायो। बेनिफ्राय जोंहा बर'आवबो बर'आवबो मोनसे माइब्रा आरो जोसा होननाय मोनसे माइ दोंङो। बे माइब्रा जोसा खौबो जों गायो। बेनिफ्राय बिहारि दोङो जोंहा आइजुम दोङो जोंहा बेखिनि गोबां माइदो आथिखालावथ' आरो दिनैनि दिनाव गोबां गोदान माइ ओंखारनायखौबो जों नुदो। नाथाय जों गुबैयै माइनि नाम बुङोबा बेखिनिया जेरैहाय रनजित आयजुम, बायेसमुथ थि माइब्रा जोसा आरो बिहारि बेफोरबायदि आरो दंबावो गोबां। आं नोंथांनो जै जिथु आं मि मिथिनाय बे मिथिनायखिनिखौ नोंथांनो फोरमायहरदो आरो।
औ नंगौ ओ बिदिनो जोङो माइ गायखांनानै हाखांनानै जोङो नाखांनानै जेन'बा दुब्लियाव जोङो बिदिनो मथर बेसर बिदि फोनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फोनाय जायोना जाया।
अ जायो नोंथां जोंना बेबायदिनो माइ हाखां नायनि उनाव जितु जोंहा दुब्लिया गोरान जायो दै सैनि जेबो ओ अखा बांखा खानि जेबो भय थाया गिनाय थाया अब्ला बे समाव जोङो मटर फोनाय जायो।
औ
जेब्ला जोंहा गोजां बोथोर मोनफैनोसै जायो बे समाव बेखायनो जोङो बे समाव मटर आबादा मोजाङै जायो जोंहा जेबो खहा जाया डिसेम्बर माहायाव जों बेबायदिनो मटर मटर आबाद होनाय जायो। आरो मुला होनाय जायो।
औ आरो जोङो जुदि मटर बेसरल' फोनाय जाया नङा होनबा जों बिदिनो गोबां जिंखा पटल बिदिनो बायदि बायदि मैगं बानलुबोफोरबो गायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ दा जिंखा पथल बेफोरबायदि बेफोरनि बेलायाव बुङोबा नोंथांसिम आं बेखौनो खौनो बुंगोन बे जिंखाफोर टलला जाहैबाय जोङो गासै बोसोरावनो मावजानाय मोनसे आबाद बेयो जेरैहाय बेखौ जों गोजां बोथोर बोथोरनि समावबो मावनो हायो आरो बेखौ जोङो जुदि जोंनाव उदां थानाय। हा दोङोबा। ओरैनो थानाय हा दङोबा बेखौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो मावनो हायो आरो।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।
औ।